नोंथाङा
औ खोनादों
गिबियावनो गोजोन सानजौफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हलायसै अ आङो दा ओरैनो दङ औ दे होमबा जोंहा बर' फोरबो जायखिजया बैसागोनि सायाव सुंदयो सावरायनायसो खोनादों ना
औ जागोन दे
औ गिबियावनो बैसागो औ गिबियावनो आङो बैसागोनि सोमोन्दै सुंद'यै बुंनानै बुंनो नागिर सिगांबाय आरो बेैसागुआ जोंनि बैसागोआ जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन बोथोरारि रंजाथाइ फोरबो बैसागआव जोङो गिबियावनो ओ संक्रान्ति खालि माने सैथ्र दाननि जोबथा दिन सानखालि जोङो मोसौ थुखैनाय बे खामानिखौ मावनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला बैसाग दाननि गिबि सानखालि जोङो बेबायदिनो मानसिनि बैसागु बेबायदिखौ फालिनाय जायो बैसागो होनोब्लाथाय जोंनि बयबो बो माने ओ बयनिबो गोसो आनो रंजाखांनाय मोनसे फैयो आरो जेराव गान्नाय जोमनाय गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय उन्दै उन्दैफोरखौ गेदेरा बोर सारस्रिनाय बेफोरबायदि सावगारिखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ बेनिफ्राय आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबै यो जे ओ बैसागोआ नोंथांमोननि जायगाथिं माबायदि फालिजायो आथिखालाव बेखौ सुंद'यै फोरमायोब्ला गाहाम जागोन आरो
औ जागोन दे ओम जोंनि गामिथिंजाय बैसागुखौ ओ गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' जयै जयै बिदिनो फालियो ओम ओमफ्राय बिदिनो गुबुननि न'खर न'खर ओ मो सानानै हाबोयो ओ जेरावहाय जानाय लोंनाय सोलियो
औ
बेयावहाय जोङो खाम सिफुं ओ ज था सेरजा बायदिसि ना बर'नि ओ दामग्रा देग्राफोरखौ लानानै ओ न' न' हाबनानै जोङो मोसाथिङो
औ नोंथांमोननि जायगाथिं बैसागुखौ ओरैनो सानबेसेसो फालिनाय जायो?
ओम ओरैनोलाय जोङो सानबासो फालियो खोमा दां आं माने एसांबो मोजां मिथिया बेखौबा ओमफ्राय जोब थायावहाय जोंना फांसन खुङो आरोना गामियावहाय।
औ अ।
औ।
नोंथांमोननि गामियावलाय फांसन खुङो ना खुङा?
औ जोंनि गामियावबो बिदिनो आथिखालाव सोलायबोबाय सिगांथ' ओ बेबायदिनो जों नुवाखै आरो जों सिगां खोनानो मोनो जोंनावबो बिदिनो बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' ज' मागिनाय दंमोन मोसायोमोन ओमफ्राय दा थ' जोंना जोंनाबो माने गुबुननि गोहोम गोग्लैनानै ओ माने सोनाबारि जेरै दामजुफोर सावोन बक मायेक बेफोरखौ बेफोर खौ बाहायनानै माने बैसागु खौ फालिनाय फांसन खुंनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो। माने आथिखालाव समाबो थोला नालाय। खम समनि गेजेराव जोङो बे साननैफोर सानसे साननैफोर फांसन फांसनखौ खुंनाय नुनो मोन आरो।
औ। ओमफ्राय उनावहाय ना सिंगार लाबोयो लाबोया?
औ लाबोयो।
अ। ओरैनो बे फांसन खुंनायावहाय बेसांसो फैसा थाङो नोंथाङा मिथियो नामा?
बेखौथ' आङो बांद्राय बुंनो हानाय नंला। ओ ओरैनो एसे गोबाङानो थाङो दां थिन लाखफोरसो थाङो नामा आं बेखौ बारा मोजाङै बुंनो हाला आरो।
आतसा।
औ। ओमफाय बैसागु खौ जोङो मोनसे ओ रंजाथाइ फोरबो होननानै फालियो ओमफाय फोरबो होनोब्ला मा बेखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायोब्ला गाहाम जागोन आरो। बैसागुखौ मानि थाखाय फोरबो हिसाबै जों लानाय जायो।
औ माने आङो गामियावहाय एसेबां थाया नालाय बेखायनो आं बेफोरनि सोमोन्दै एसे एसांबो मिथिया माने आङो फरायनो थाखाय एसे गोजान जायगायावहाय थायो ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बे फोरमोनि ओ फोरबोनि सोमोन्दै
औ औ होमबा बिदिब्ला आङो सुंदै फोरमायना होनो सिगांबाय ओ बैसागोआ जाबाय जोंनि बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो। फोरबो होनोब्लाथाय जोङो बेखौनो मिथियोदि जेराव सुबुंफोरा ज' ज' रंजानाय ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बयबो ज'यै माने खौसेथि थायो बेखौ खौसेथियै जाय जायखौ फालिनाय जायो बेखौ माने जोङो फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो। जेरै फोरबो होनोबा बर'फोरनि फोरबो होनोब्ला जों जोङो बैसागो बयनिख्रुबो देरसिन बैसागो बिदिनो जोंनि माखासे माबा आसार खान्थिफोर दं आरो। ओ मागोआबो जोंनि फोरबो बेफोर आरो। आरो खायसे खायसे सुबुंफोरा बेबायदिनो ओंखाम गोरलै जानाय, ओ नांगोल जांख्रा बेफोरखौ फोरबो होननानै बुंनो नागिरो। खिन्थु खायसे ओंखाम गोरलै जानायफोर खायसेफोरखौ आरो खायसे खायसेया गनायनो नागिरा आरो बेखौ फोरबो हिसाबै माने लानो नागिरा।
औ
औ ओ औ देलाय बुंलाय नोंथाङा।
ओं ओमफ्राय बे बर'फोरनिया बे बैसागुनि अनगा आरो बेलेग फोरबो दंबावो नामा?
बैसानि गोग्गोनि अनगाथ' मागो मागोआवबो बेबायदिनो जोङो ज' ज'यै ओ मागोआव जोंहा बेलागुर सावनाय दङो। बेलागुर सावनाय बेबायदिनो फिथा लारु जानाय मागोनि ओ मागो जानायनि सिगांनो द' खालिनो माने जोंहा इदिनो फिथा देनाय दं, फिथा लारु जानाय बेबायदि नो मागो फोरबोआव माखासे नेमखान्थि मानिनाय जेरैबायदि जोंहा ओ मागो फोरबोआव बेबायदिनो बै माइहुं थायोना? गोदोथ' जोंनि बर'फोरनि न'खराव माइहुं थायोमोन। आथिखालावबो खायसे खायसे नुनो मोनो बे माइहुंजों जोंनि गय खान्थाल थाइजौ बायदि बिफांफोरखौ खानानै दोनोमोन आरो आवा खुन्दुंजों बारिखौ बारि माने गावबा गावनि न'खरखौ माने सोंथेनानै दोननाय जा जायोमोन आरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनियाव ओ जोंनि बर' समाजाव गोबां सुबुं फोथायनायफोर हाबनानै दङो ओ आरो लोगोसे जोङो बाख्रि खौबो बाख्रि लिरख'नाय बाख्रि लिरख'नायाबो जोंनि मोनसे ओ आंगोथार हारिमु आ रो होननानै आं सानो।
नोंथाङा जोबोद खोथा मिनथियो माथो।
औ। बियो आंबो बांद्राय मिन थिया जिखिनि मिनथियो बेखिनियानो आरो।
औ।
औ। ओम बैसागो फैब्लाथाय नोंथाङा ओ माने गोसोखौ माबायदि मोनो होनो बेखौ एसे बेथ' जोंनि बयनिबो आंगो नालाय बेखौ नोंथाङा माने नोंनि गोसोआव माबायदि मोनो नोंनि सानदांथिजों बुङोब्ला मोजां जागोन आरो।
उम बैसागु होनोब्लाथ' आंनि आं आंनि गोसोआ जोबोद मोजां मोनो। माने। जेराव ओ मोसानो मानाय बेफोरखो बेफोरखौ माने आंनि गोसोआव बेफोरो सावगारियाव फैयो। मोसानाय मानायनि। ओमफ्राय बिदिनोसै आरो।
औ। अ बैसागो फोरबोआवबो आथिखालाव गो बां जोंनि ओ माने समाजाव ग्लबेलाइजेसननि गोहोम गोग्लैनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो ना? ओ बेनि बेलायाव जोङो गोबां जेनेबा जोंनि आथिखालाव जोङो जोंनि बैसागोनि गुबै दामजुफोर खाम ओ ज'था, थरखा बे ओ सिफुं बेफोर जोंनि ग्लबेलाइजेसन गोहोमाव माखासे सोनाबारिफ्रा फैनानै सोनाबारिनिफ्राय गोहोम गोग्लैनानै दिनै जोङो खायसे दामजुफोरखौ गोमालांनो हमदोंमोन ना। जेराव दिनै जोंनि गंगोनायाबो गोमालांनो हमदोंना बर'नि दामजु नाथाय बेखौ जोङो आथिखालाव माने जोंनि खाथियाव लाबोफिननो हाबाय। बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि दोरोंफोरखौ फोथांनो थाखाय बयबो सुबुं माहारियानो माने खामानि मावनांगौ आरो
उम। ओमफ्राय नोंथाङा मिथियो नामा? जे औवा जों मा मा दामग्रा मुवा बानायनो हायो?
औ बेखौ औवाजोंथ' जोङो ओरैनो सिफुंखौ बानायो। सिफुंखौ औवा थेरैनि फ्राय बानायनाय जायो। बेवहाय जोंहा सिफुङा मोननै रोखोमनि रोखोमनि थायो। ओ जेरैबायदि जोंहा गुबै सिफुं माने सिफुं गोलाव सिफुं गोलावखौ जोङो जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि माबायाव मोसानाय बा माखासे फोरबो फालिनायाव बाहायनाय। जायो आरो लावखार सिफुंखौ जोंहा गोदो लावखार सिफुंखौ लावखारफोरा मोसौ गुमनाय समाव बाहायोमोन लावखार सिफुुंआव गुदुंखौ जोङो मोनद' नङाबा मोनसिनि थायो होनना मिथियो आरो। आं बांद्राय गोसोआव गैला बेखौ आरो सिफुं गोलावावहाय मोनबा गुदुं थायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो। थरखा बैसागोआवथ' जोंना थरखाया गोनांथारना। थरखाखौबो जोंहा औवानिफ्रायनो बानायना लानाय जायो आरो।
अ।
औ।
अब्ला नोंथां जोंनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा।
औ औ दे औ।